नोंथांनिसिम गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायथि जासिहरनाय थाबाय।
औ नोंथांसिमबो।
औ बिदिला नोंथांजों दान्दिसे सम सावरायनो होननानै फन खालामनाय जादोंमोन।
औ।
जोङो दा सायखना लानाय आयदा बायदि जोङो सावरायलांनोसै नामा।
औ।
जोङो सायखना लादोंमोन दावबायनायनि बागै एसे सावरायनो होननानै नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ नोंथां थारैनो।
जोङो बेफोरबायदिनो जोङो जेरै दावबायनाय बुङोब्ला उम जोङो गारि मथरजों दावबायनाय, दै लामाजों दावबायनाय आरो अख्रां लामा अख्रां लामाजों दावबायनाय बेफोरबायदि गुबुन - गुबुन रोखोम रोखोमनि दावबायनायखौ जोङो गोबां नुनो मोनो आरो नङा होम
औ औ थारैनो
औ जेरैबायदि जोङो दावबायनाय बुङोब्ला ओम जेरै जोंनि मबाइलफोराव नुनायनिख्रुय जेरै जोङो मे गनजों नुनाय जेनेबा खाथि - खाथि नुनाय बेफोराव जोङो उम बेफोर मबाइलफोराव नुनायनिख्रुइ जोङो खाथि खाथि नुनायाव जोङो गोबां रोंगौथि मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। औ। बेफोरबायदिनो लोगोसे जोङो जेरै अख्रां लामाजों दावबायोला जोङो जोंनि बुहुमनि थासारिफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै बिफां - लाइफां, दावउसिन - दाउला बेफोरखौ जोङो गासैखौबो जोङो गोजौनि फाय नायहरनो मोनो आरो नङा होमब्ला नोंथां। आरो बेफोर आरो बेफोरजोंनो लोगोसे जोङो ओ अख्रां लामाजों दावबायब्ला जोङो गोजौजों ओ गोजौ ओ गोजौ लामाजों हान्थिनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ थारैनो।
आरो बेफोरजों आरो बे आरो बेनि अनगायैबो जोङो दै लामाजों दावबायोब्ला ओ जोङो जे ओ जे दै लामाजों दावबायोब्ला ओम दैनि हान्थिनाय ओ दैनि थिनाय लामायाव जों गोबां गोबां दैनि जिब जिब जेरै ना नाफोरखौ बायदिसिना मुवा बेसाद बेफोरखौ खौ जोङो नुयो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
उम बेफोरबायदिनो बेफोरबायदिनो लोगोसे जोङो आरो गारि मथरजों दावबायोब्ला एबा लामाजों दावबायोब्ला जोङो गुबुन - गुबुन रोखोमनि ओम गारि - मथर, बिफां - लाइफां दावसिन दाउला आरो उम जायगाफोर गोबां जोङो बेफोरबायदि रोखोमैनो गोबां रोखोमनि नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां।
औ - औ। नंगौ थारैनो नोंथां।
औ नोंथाङा बेफोरनि सायाव मा बुंनो सानो फंनैसो बुंफोरथि होनो हागोन नामा?
औ हागोन अब्ला नोंथां। अब्ला आं नोंथांसिमबो एसे फोरमायहसै आरो नोंथां।
औ
हेलौ नोंथां।
औ औ बुं।
औ जेब्ला अब्ला, नोंथांसो जि दहैसे बुंलांनाय बायदि जे जोंहा जि दावबायनाय। बेखौ जों गोबां रोखोमनि दावबायो होमब्लाना नंङा नोंथां।
औ औ
जेरै जोंहा गारिजों एबा मटर साइकेलजों। एबा साखा खब्रै ओ बिदिनो जा गोबां दङो। अख्रां दावबायनाय दै दावबायनाय बायदिया नोंथां।
औ औ।
दा नोंथां जि जोंहा दावबायनाय बुङोब्ला जोङो। दावबायनाय बुंबा जोंहा मोनसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव। थांनाय एबा बि जायगायाव जों थांनानै बेनि जायगानि सोमोन्दै। बेफोर बायदिखौ जोङो नायसुलुनाय एबा मोन्थिबोनाय बायदिखौनो जोङो। दावबायनायबो बुङो आरो नोंथां।
औ।
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां ओ खोनादों।
औ बिब्दिनो जोंहा जे। नुफेरै जायगा जाय जायखौ जोङो। औ बे जायखौ जोङो थांनानै एबा दावबायसनहैनानै जोङो। जेरै मिथिफेरै बाथ्रा एबा मि मिन। मिथिफिरै जायगा बायदिखौ जोङो थांनानै। मोनथिनो मोनो आरो बेफोरनि सोमोन्दै जे मा मा दं बेफोरनि बागैबो जोङो मोनबाय। मिथिनो मोना आरो नोंथां दा जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंहा। जोंहा जे मटर साइकेलजों दावबायनाय होनोब्ला जोंहा। मटर साइकेलजोंबो जोंहा गोबां गोजान गोजान जायगा दावबायनो थांनो हायो आरो नोंथां नङा होमबा।
औ औ नंगौ नंगौ।
औ जोंहा मटर साइकेलजों जोंहा थाङोबा। जे जोंनि साखाथियाव थानाय जि। बायदि रोखोमनि मिथिंगायारि बेसाद बायदिसिनाखौबो जोङो। नुलांखाबाय थायो नङा होनबा नोंथां।
औ औ नंगौ।
दे मानो होनब्ला बेयो उम मटर साइकेला लाइजाराव। जेबो हेंथा गैया जासे जोंहा माने ओ। जनानैल'सो थांनांगौ एबा सालायनांगौ जायहाव जेरै जोंहा। ओ अख्रां दावबायनाय बायदि जोंहा जेरै खोबथेनाय बा होथे जोबनाय बायदि। नङा आरो ना नोंथां।
औ औ।
औ बेबायदिनो थिक जोंहा जि। अख्रां दावबायनाय बायदियाव जोङो। जे जोंनि जे मटर साइकेल जों दावबायनाय बायदिनिसाय जोङो। आरोबाव गोजान गोजानसिन जायगायाव जोङो थांनानै दावबायहैनाय जागोन। थां जायजों जोङो ओ गावनि हादोरनिफ्राय गुबुन हादोरसिम दावबायहैनानै। बेयाव जे बिसाय। बिथांमोननि जि हारिमु बायदि गाननाय जोमनाय। ओ ओ जानाय लोंनाय थानाय बायदि आरो जायगानि। सोमोन्दै बायदि गोबां बाथ्रा मिन्थि नों मोनो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ आरो बुंनो थाङोबा जोंनि जि ओ। जोंनि जि जायगायाव एबा। जोंनि ओनसोलावबो बिब्दिनो गोबां फिसा फिसा दावबायनाय जायगा दं जायखौ जोङो। बांसिनानो नुबाय जानो हागौ एबा खायफाया नुवाखैबो जानो हागौ। बिब्दि जायगाफोरबो जोङो थांनानै जि।
बबे बबे जायगायाव बेरायफेरखो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
औ आं नोंथां बुंनाय बदि आंथ' ओ जोंनि साखाथियाव थानाय जे सुकि हाजोमा बेयाव आरो उम जोंनि साखाथियावनो मोनसे दङ जेखौ बगामाथि होनो बायदि जायगाफोराव बेरायनो थांनो मोनबाय आरो ना नोंथां
औ ओरैनो सुकिया बब बबे जायगायाव दं आरो ओरैनो नोंथां
अ मा होनदों नोंथाङा
सुकिया बबे जायगायाव दं होनदों नोंथां
औ सुखिया जोंहा जोंनि जि भुटान हादोरमानि साखाथियाव एबा जेरै जोंनि सिमा बे इनियाव नांजाबनाय दं जाय साहा जायो एबा जोंनि जे आसामनि साहा जाय बे सुकि हाजोमाया दों आरो ना नोंथां
औ औ बेयाव ओरैनो माबाफोर जिब जुनार बा बिफां लाइफांफोर गोदान बेफोरबायदिफोर नुनो मोनोदों
अब्ला नोंथाङाबो ओ नोंथाङासो आंखौ सोंनाय बायदि जे ओ नोंथाङाबो बिब्दिनो गोबां बायदि जायगाफोराव बेरायनो एबा दावबायनो थांनो मोनदों नामा नोंथां
औ मोनदों मोननायालाय एसे औ मोनदों नोंथां
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां ओ खोनायाखै नामा नोंथाङा खोनादों
हेल'
हेल' नोंथां
औ खोनादों नोंथां
औ बुंनो हागोन मा बुंनोनागीरदोंमोन
औ औ
नोंथाङा माबाफोर सोंनो नायदोंमोन नामा आंनियाव
हा औ
सोंजागोन
ओ जे नोंथाङा ओ जि नोंथाङा बुंनाय जि गोबां दावबायनाय जायगा ना बेफोराव नोंथाङा जेनेबा थांनानैबो जे जायगायाव नोंथाङा दावबायनानै दावबायनो थांदों बे जायगायाव दावबायनो थांनानै नोंथाङा माबायदि गियान एबा मा बायदि सोलोंथाइनि बागै बा मानि सोमोन्दै ओ नोंथांनि थिम बेनखौ एसे फोरमायनो हागोन नोंथां
औ औ हागोन नोंथां जों ओरैनो आं ओ थ' ओ ओरैनो हा आसामनि बाहेरायावथ' बेरायबाय थायो होनो आरो सामनिसिङाव एबा गुबुन गुबुन जायगायाव ओरैनो बेरायफैबाय आरो नङामोनथां जेरैबायदि काजिरङा हाग्रामा जेरै काजिरङा हाग्रामा मानास हाग्रामा बेफोरबायदि जायगाफोराव बेरायफेरबाय आरो नोंथां।
उम बेफोरावथ' गोबां उम गोबां सुबुंफोर दावबायनाय फैयो गुबुन हादोर एबा गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव गोबां गोबां रोखोमनि जे ओम दावबायनो फैयो जेरै जोंनि काजिरङा हाग्रामा एबा जोंनि मानास हाग्रामायाव
उम बेयाव गुबुन गुबुन फरायसालि फरायसालिमाफोरनिफ्राय बेयाव फरायसाफोरखौ फोरोंगिरि फोराव बेयाव रोंगौथि होनो थाखाय बै हाग्रामा बै हाग्रामाफोराव फरायसाफोरखौ लाबोनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायबो आरो बेनि गुबुन गुबुन बे हाग्रामायाव उम जायगाफोरखौ नायगिदिंनो फैयो आरो नोंथाङा बे हाग्रामायाव उम जिब जुनार दावउसिन दावउला बिफां लाइफां गुबुन गुबुन रोखोमनि जोंनि जिहेथु जोंनि साखाथि जोंनि जा जोंनि जायगाफोराव नुयै दाउसिन दाउला जिब जुनार बिफां लाइफांफोरखौ बै हाग्रा बै हाग्रामा फ्राव नुनो मोनो आरो उम जेरै सा उम जेरै बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि बेसे बेसेन गोनां बेसेनगोनां बिफांफोरखौ बै काजिरङा हाग्रामा एबा मानास हाग्रामाफोराव नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो
अनगायैबो आरो दाउसिन दाउलाफोरनि बेलायावबो गोबां रोखोमनि दाउ उम जेरै दावराइ दावरराय बाथ' बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि उम दाउफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां आरो उम आरो जुनारफोरनि बेलायावबो जेरै मोसौ मैसो बेफोरबायदि गान्दा, मैदेर बेफोरबायदि रोखोमनि जुनारफोरखौ नुनो मोनो आरो नोंथां। आरो उम आरो बेफोरनि आरो बेफोरनि बेलायावबो आरो बेफोरनि बेलायावबो गोबां उम गोबां गोबां जोङो रोंगौथि लानो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेयाव फैयो आरो ना नोंथां उम बेयाव बेवहाय उम बेवहाय जोङो काजिरङा हाग्रामायाव उम गिदिंनो थाखाय बा बेखौ नायगिदिंनो थाखाय जिब जुनारफोरखौ नायगिदिंनो थाखाय उम जोङो बेवहाय काजिरङा हाग्रामायाव हमना गारि लानांगौ जायो आरो नोंथां। गारि जिब अम जिब लानांगौ जायो जिब जोंसो बे काजिरङा हाग्रामायाव बेराय नायगिदिं होनाय जायो आरो नोंथां। आरो बेनि अनगायैबो जि गारिजों नङाब्लाबो मैदेरजोंबो बेराय जायो नोंथां।
औ थारैनो नंगौ नोंथां
औ अम‌ बेयाव गारि एबा मैदेरजों बेरायनाय समाव बेयाव बेसेन लानाय जायो आरो नोंथां जेरै थामरोजा ब्रैरोजा बा रोजा बेफोरबायादि लानायखौ जोंङो नुनो मोन नुनो मोनबोदों आरो नोंथां।
औ नंगौ थारैनो।
आरो आरो बेनि अनगायैबो
औ
आरो आरो बेनि अनगायैबो बे बै हाग्रामायाव गोबां गोबां रोखोमनि अम दैमा अम दैमाफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै अम जेरै दैमायाव थानाय जिब जुनार जिबिफोरखौ नुनो मोनो आरो जेरै ओ नाफोर खासेवफोर बै दैयाव थाग्रा हिपपटमास बै जुनारखौ बे काजिरङा हाग्रामा एबा गुबुन गुबुन हाग्रामाफोरावबो जोंङो बे बे जुनारखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नोंथां अम अम जेरै नोंथाङा बेफोर अम बेफोरबायदि जायगायाव बेराय फेरदों नामा ना बेरायफेराखै
औ दा नोंथां बुंनाय बायदिनो आं बेफोरबायदि जायगायाव बा बेरायनो मोनाखै मानो होनब्ला आंहा बेफोराव थांनाय जाथवाखै आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ
औ
बिदिब्ला नोंथां जोंनि रायलायनांगौ समखिनिया बेखिनियानोसैमोन जोंङो उनाव स म मोनोबा रायलायफिनसिगोन नामा नोंथां।
औ औ जागोन अब्ला नोंथां ओ नोंथांनिसिम आं गोबां बाथ्रा मोनथिनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरो नोंथां बेनिखायनो नोंथांनिसिम फिन आरोबाव खेबसे जोबनायाव नोंथांनिसिम साबायखर एबा गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलाय बावनाय थाबाय आरोना नोंथां।